हेलौ
हेल' नोंथां खोनायाखैलै
नों आंखौ खोनादों अ
ओ खोनादों दायो दे बुंलाय
नोंथांनि जागायाव आबाद मावनाय जादों नामा बे समाव
अ नोंथां माने आबादनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों नामा नोंथां
औ आं आबादनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आं मिथिनो हागोन ना नोंसोरनि जायगायाव मा मा आबाद मावनो हानाय जायो
ओ जोंनि जायगायाव माने दायोथ' दैलां नालाय दैलांलाय बेखायनो दायो फ्रायानो गुदियानो जादों आबाद आबादा माइ आरो जोंनि जायगानि माइ आ आबाद मावनायाव माइ आबादखौ मावनाय जायो ओमफ्राय बे माइकआ माहाबाफोर फाथोनि आबाद बा थाइबेंफोरनि आबाद फोरबादि खौबो मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां
आरो नों थाङा बुंनो हागोन ना मामा आबाद मा मा मुवा बा मा मा माइ गायनायजों जायो नोंथाङा खोनानो हायो
एसे
बुंनो हागोन ना?
बुंफिनलाय कुइसनखौ नोंथां
नोंथांनि जागायाव दायो बे समाव दैज्लां नालाय
औ
मा मा एबा मा मा नाम बि आबाद मावनायनि नामा?
अ माने आबाद मा मा आबाद मावो ।
औ
आबाद मावनायखौथ' होनखाबाय जेरै दायो दैज्लांआवलाय बिदिनो मावो मा माइयानो मावो माइ माइयावबो गुबुन ओ गोबां रोखोमनि नाम दङ माइफोरा । रन्जित सर्न' माइब्रा ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोरनि नामफोरबो दंसै ओमफ्राय ओ माइनि अनगा दायो फाथोफोर फाथोखौ जेरै फाथोआबो मोननै हाबायाव बाहायनाय जायो जेरै बेखौ जोङो जानोबो बाहायो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो दिरुंबो बानायनो थाखाय बे फाथोखौ बाहायनाय जायो आरो जोंहा दंबावो थाइबें आबाद थाइबें थाइबेंनि आबाद जेरै थाइबेंखौ माने बिदिनो दैज्लां बोथोराव बोथोराव गायनानै बेथ' मानलाखायोना बैसाङाव गायनानै बेखौ ओ माने जोङो बेखौ बजारफोराव फानहरनानै बिनिफ्रायबो फैसा मोननो हायो बा बजाराव फानालासेनो न'आवबो जानानै
रां रां बुथुमनो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो मा आबादफोर मावनाय दं जादों?
जों जोंनि ओनसोलाव दा आबादा बांसिन बुङोबा जोङो माइ गायो आरो आरो बिदिनो गोरान खेथि खालामो जेरै लेसरा गायनाय लेसेरा गायनाय भल, भिन्दि गार' आरो गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि आबाद सोलियो जोंनि जागाव मानोना गोरान जों दायो हिल एरि औ हाजो एरियायाव थायोना अंखायनो आरो आरो बुंना थाङोबा जोंनिसिं बांसिनानो गं माइखोनो गायनाय जायो आरो बेनोसै जोंनि ससे आबादा आरो बिखिनियानो आबादा बांसिनानो आरो नोंथांनिसे आङो मिथिनो हागोन ना नोंथांमोननि जायागायाव दायो मा मा रोखोमनि एबा मा मा फिथाइ सामथाइ गायनाय जायो ।
अ ओ बिनि अनगाथ' जोंनियाव फिथाइ-सामथाइ होनबा ओ र' फिथाय सामथायाव आरोबाव बिदिथ' माने माइनि अनगा बेफोरनोसै फिथाइ सामथाइ माने ओ खेरमजाखौबो गायोमोन नामाथाय दैज्लाङाव ना नोंथां?
गायो गायनाया आरो आं मुंखौ मिथिनो हागोन नामा? मा मा ओ फिथाइ सामथाइ दं बिफोरनि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा आङो?
बुंफिनलाय नोंथां
मा मा फिथाइ सामथाइ दोङो बेफोरनि मुंखौ बुंफिन मिथिनो हागोन नामा?
फिथाइ सामथायाइ माने मबेयाव मा मा जोंनि ओनसोलथिं
औ नोंसोरनि ओनसोलसिं
जोंनि ओनसोलथिं बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर खौथ' मोनखायो मोननो माने गायो आरो बेफोरबायदिनो दैज्लां मेसें खमबाइन खालामना बुंसै आं मोनसेयावनो ओ बिदिनो खेर मुवाजा खेर मजा खुसेरफोर गायो ओमफ्राय बैग्रि गायो बैग्रि आरो ओ बिदिनो मा गायबावो बैग्रिनि उनाव लिसुफोर बिदिनो बा ओ बागानफोर बिदिनो बायदि बायदि माने जोंनि लकेल सिं बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां ।
आरो आङो गयनि खोथा सोंनो नागिर दों जेरै गय फिथाइ जेब्ला जोङो गयखो गायो आरो आरो बि फि गय फि गय दंफांनिफ्राय फिथाइ खिलिनो बेसेबां सम नांगौ जायो
गय दंफांनिफ्राय फिथाइ खिलिनो
औ
माने गय दंफांनिफ्राय फिथाइ खिलिनोथ' बिदिनो बोसोरथ' नांखायो बिनो नांगोन आं बेखौ बारा मोज एसे मिथिजोबा अब्लाबो आं खोनानाय बायदिबा पास बोसोर बा बिदिनो सात बोसोर बेफोर बेनि उनाव गया फिथाइ थायो होनना खोनादों आरो
औ
अ औ
नोंथां मोनि ओनसोलाव माइनि अनगा मा मा आबाद गायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
आं माइनि अनगाबा आं बुंखाबाय जेरै जोंना गोरान खेथि गायनाय जायो बांसिनानो बिदिनो फल भिन्दि हारि गोरान खेथि जेबा जिखुनु गायो जोङो एबा जों दंफांनिबो खेथि खामबावो जेरै सन्दन दंफां
औ
बिदि आरो गाम्बारि दं फां
आरो बायदि बायदि रोखोमनि दंफांखौबो खेथि खालामो जोङो जेरै आरो बुंनो सानोबा गय आरो साहा बिलाइ दंफां बेफोरबो बायदि रोखोमनि खेथि दोङो बिथां आरो आं नोंखो मोनसे खोथा सावरायनो लुबैदों जे नोंसोरनि ओनसोलसिं जे आबाद मावनायनि समा मा माबायदि जायो जेरै सम माने ओ जे दैलां ओनसोलाव बेेसेबां बेसेबां टाइम लायो जेनेबा आबादफोरा खिलिजेननो जे जेनेबा बुंनो बुंनो थाङोबा जों माइखौनो हमना बुंदो माइआ खिलिनो बेसेबां समसो नाङो
माइखौथ' र' दाय ओ माइआ र' जेब्ला जोंथ' बेखौ गायनाय जायो बेयावनो माने ओ ओ जुलाइफोराव गायो जुलाइआवनो फ्रायानो गायनाय जायो जुलाइनिफ्राय सानबा जुलाइ आगषट सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि माने सारि मास बा पास मासनि उनाव बे माइआ माने मोनहैयो आरो मोनहैनानै बेखौ हानाय जायो खिलिनो खिलिनायाबा दसेनो जायो ओमफ्राय मोनै ओ माइखौ हानाय समा जाबाय बिदिनो नभेम्बर बा डिसेम्बर जोब हैनाय माने जोबैनाय माने जोब जागाय हांनाय दिसेम्बरनि
औ आं नोंथांनि खुरांखौ हमनो हाबाय औ आं बुजि बाय आरो आङो मोनसे खोथा खोथा सावरायबावनो लुुबैदों जे जुनारफोरनि जुनारफोरनि एबा नोंसोरनि ओनसोलसिम जुनारा जुनारफोरफोरखौ फिनाय जायोना जाया आरो फिनाय जायोबाबो मा मा रोखोमनि जुनार फिनाय जायो जे फ्राय बायदि बायदि रोखोमनि जुनार दङ थ' आरो हाग्रानिबो जों ना बे हाग्रानि आन्था ना दे न' फिनाय जुनार आन्था
दोंनायाथ' दोङो मेरलानो न'आव फिसिनायखौनो बुंग्रोनोसै हाग्रानिथ' फिसिनाय जाया जोंनिथिं बारा बारा माने फिस्राया हाग्रानि ओ जोंनिथिं फिसिनाय जायो हबा बोरमा मोसौ औ अमा दाउ बेफोरानो मेन आरोना ओमफ्राय बे बेफोरखौ फिनायनि जाहोना जाबाय जेनेबा मालाबाफोर खैफोद ओ जाब्रबथायफोराव फैसाफोर गैयाबा बेफोरखौ फानब्रबनानै ओ रांखावरियाव बेफोरो माने मोनो आरो बेफोरखौ फानब्रबनानै मोनो आरो बेफोरो ओ खैफोद फोराव हेफाजाब होयो आरो फैसानि थाखाय बेखायनो जोङो बेफोर बोरमा मोसौ अमा बा दाउफोरखौ फिनानै ओ रांखावरि आरजिनो हायो आरो आरो बेल' नङा जों बेखौ जेनेबा फोरबोफोर गेदेर गेदेरफोर जाबा ओ बोरमा बा अमाफोरखौ बुथारो आरो आलासिफोरनो बा गामिनि बियाफोर जाबा बेफोर दाउ अमा ओमफ्राय बोरमा बेफोरखौ बोरमाखौथ' फुथारनाय जाया आरो अमाखौ फुथारो आरोना नोंथां बेसेनोसै ओमफ्राय बेफोरखौ फिनाय फियो आरो जोंनिथिं लकेलाव
आं बिया होनना बुङोबा हाबाखौ होनना बुंदों नामा नोंथाङा
औ नों
हाबा जानाय
औ अब्ला जोंहा नोंथां समाबो जाबाय कलखौ दोनथ'नो हासिगोनदां औ दे नोंथां